नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ फ्रिनो दं आङो।
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि मोनसे फोरबो फोरबो आयदानि सायाव सावरायनो नों नोंथाङा आंजों हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
मा मागो मागोआ मागो होननाय मोनसे आयदा मा फोरबोनि सायाव अ फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदों आं नोंथां नोंथाङाबो मागो होनोब्ला मिथिखायो जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोखौ माब्लानिफ्राय जागायनानै सानबेसेसिम खुङो आरो मागो फोरबोआव मा मा ओ जानाय लोंनाय खालामो बेनि सायाव नोंथाङा गुहारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? आंनिसिम
औ फोरमायनो हागोन मागो होननानै बुङोब्लाथ' बे मागोआ जोंनि बे बैसागुनिनो मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनो हायो जेरैहाय बैसागुआवथ' मोनथाम रोखोमनि खुङो नालाय। बर'फोरा जेरै रंजालि बैसागु काथि बैसागु आरो आरो मागो दमासि बे मागो दमासिखौ बैसागुनि मोनसे बाहागो होननानै जों सुबुंफोरा माने गोदोनिफ्रायनो बुंबोदों बा फालिबोदों बे मागोआ जोंना बा जोंनि ओनसोलाव फालिनाया पुस दाननि जोबनायनिफ्राय जोङो लास्ट जोबथि साननिफ्राय फालिनानै थाम सानसिम फालिनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव पुस दाननि लास्ट सान बे लास्ट सानाव जोंहा भेलागुर जायखौ जोङो औवाजों मोनसे बान न' बायदि बानायनाय जायो। बेखौ बिजौआव खाथाबनाय जायो बेवहाय जिगाब नारा बा औवा बिलाइ बायदिफोरखौ जाबो जाबनानै बेखौ बेनि पुस दाननि जोबनाय खालि मा खालामनाय जायो लगायनानै होनाय जायो फुङाव माने गासैबो सुबुं माहारिया दुगैस्रां लोबस्रां गासैबो स्र' स्रिं जानानै फुङावनो सिखारनाय सान ओंखारारिनि जावनो आलारि बाथि सावनानै लगायनानै होनाय जागायो मा मागो दमासिया बेनि उनावहाय बे मागो दमासियाव बायदिसिना फिथा सौराय बानायनाय जायो जेरै माइब्रानि फिथा माथानि फिथा बेममानि फिथायाव दङ जोंना थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो दंबावो माथानि फिथा होननानै बुङोब्ला लावदुम फिथा बे लावदुम फिथाखौ जोंना मोनसे सिबिंजों बानायो सिबिं सिनि नङाबा गुर। नङाबा नालेंखर बायदिसिना होनानै जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो बे माइब्रानि फिथाखौ मा मा बानायो आरो माब्रै बानायो एसे फोरमायनानै होदो।
जागोन नोंथां ओ पुस मासनि लास खालिनि जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा माइब्रा माइरंखौ सोबनानै दोनो आरो एन्थाब बानायनो थाखाय नांगौ जानाय सिबिं नालेंख खर गुर सिनि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ गासिबो रेडि लानानै ओ फुस दाननि जोबथा हरावहायनो ओ माइरं खौ बोखांनानै नानै दिंखि बा उवाल ओ आलिखालि थ' ओंखारबाय ग्रेन्डार होननाय मोनसे मेचिन। फोरावबो ग्राइन्ड खालामनानै आजिखालि ओ बैफोर ओ एन्थाब बा सिथाव बैफोरबायदिखौ आजिखालि बानायनायखौ नुनो मोनसै नोंथां। आरो बे एन्थाब बा सिथाव ओ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओ माग दाननि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि समावहाय बेलांगुर जोंनिखै बेलांगुर होननानै बुङो उम ला गामिनि लावखार गथ' गामिनि गथ' गथ' हौवासा गथ'फोर आरो लावखारफ्रा जयै लोगो नांनानै ओ बे बेलांगुर फोरबोखौ ओ जागायो ओ औवा गोथां औवा गोथां सिङाव गायनानै बिनि सायाव मायहुं बा माइ जिगाब बा माइ नारा बा औवा बिलाइ गय बिगुर बायदि गोरान बुस्थुफोरखौ होनानै न' बायदि मोनसे महर होना ओ बेवहाय बेलांगुर फोरबोखौ ओ सावनाय जायो। बे बेलांगुर फोरबो सावनायाव गामिनि बयबो बैसोआव गेदेर जानाय उन्दै जानाय बयबो रायजो राजाफ्रा थांनानै ओ बेलांगुर सावनाय फोरबोआव बाहागो लाहैयो आरो देनानै ओ लानाय एन्थाब सिथाव बैफोरखौ बेलांगुर सावनायाव गय जरा फाथै जरा होनानै बावनाय जायो। आरो बेनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव फोथायोदि बेलांगुर ओ सावनाय समाव जायफोरा हाबा जानायनि उनावबो ओ गथ'नि बिमा जायाखै बा गथ'नि बिफा जायाखै बा सोरबाफोर ओ साख्रि बाख्रि नागिरदोंब्ला साख्रिफ्रा उम जायाखैब्ला बे फोरबो बेलांगुर फोरबो खालि ओ लावखार गथ' बा गामिनि सेंग्रा सेंग्रा गथ'फ्रा बेलांगुरनि सिगाङाव ओ बुंनानै होयोब्ला जो ओ साख्रि बाख्रि बा ओ गथ' मोनिफ्रा मोनो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायलायो नोंथां। बेनि अनगायैबो ओ आग दानि सेथि सानखालि आबादारि ओ जायफ्रा न'खरनि गारजेन बा बिफा बै बैसोरबायदि गाजेनफ्रा फुंनि समावनो थाराय आरो माइ जिगाबनि दुरुं बानायनानै ओ बेखौ फिथाइ थायग्रा गय बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां जिखुनु जाया फिथाइ थायग्रा बिफांनि गुदियावहाय थाराय बिफांजों ओ खायो। बे खानाय समाव ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिखुङाव सासे गथ' बानानै ओ बे गय बिफां थाइजौ बिफां नालेंखर बिफांखौ खायो। मानिकि बेयावबो मोनसे फोथायनाय दं। गथ' बानानै खायोब्लालायनो ओ बिफांनि फिथाइया गिदिर जायो आरो फैगौ बोसोराव थायनो गोनां फिथाइफ्रा बिबारफ्रा रुंगारा आरो गुबुननियाव आल लासि जाहैया होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायनाय दं नोंथां।
औ थारैनो बेफोरो सैथो।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो फोथायो नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलावबो बे गथ' बानानै गय बिफाङाव जिगाब खानाय बेफोरो दङ। थारैनो बेखौ जोंनि ओनसोलावबो फोथायनायखौ नुनो मोनो, लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव गोबां मोनसे नेमबो दं बावो मागो दाननि से खालार खालि गासैबो दुगै लोबै स्र' जानानै फुङावनो थानांगौ नङाब्लाथाय फैगोन जोनोमाव उम मोसौ जायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ। लोगोसेनो बे
औ से सानखालि मागो दाननि से सानखालि जोंनि गासैबो ओंखारबोयो ओंखारबोनानै न'खर न'खर हाबनानै फिथा सौराय लारु बेफोरबायदि जालाय लायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो मोनसे गोजोन हामलायथि बावनाय नेमखौ जोंनाव फालिनाय जायो। जेरै उन्दैया गेदेरखौ अननाय बा गेदेरखौ उन्दैफोरा आर'नाइ फालि लानानै मान होयो आरो दंबावो। फालि जायखौ जोङो बियान फालि होननानै बुङो। बे खौ लानानैबो मान खालामो नङा ब्ला दख'ना होनानै मान खालामो नङाब्लाथाय ओ गस्ला होनानै मान खालामो बायदिसिना जाय गोसो बायदि माने बे मान बावनाय हाबाफारिखौ लानो हायो। लोगोसे आरो दंबावो जोंहा थांखांनाय गोदो जोंखौ नागारनानै थांनाय आबै आबौ बा न'खरनि सोरबा जुदि न'खरनिफ्राय बिदाय लालांबायबा सोरगोआव थांबायब्ला बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मोना मोनाबिलियाव जौ बावो लोगोसे दंबावो फिथा सौराय जों थांनानै थानाय सुबुंफोरा जाखौ जायो बा जाखौ बाहायो जेरै फिथा सौरायाथ' थाखाबाय आरो दंबावो गाननाय जोमनाय बायदि बायदि बेयाव मोनाबिलियाव बाउनाय नुयो आरो मोनसे फोथायनायखौ जों नुनो मोनो जे बै बावखोन्दा जौ खौ लोङोब्लालायनो जोङो गोथै बा मोदायफोरखौ माने गियो नालाय। गोबां सुबुङानो गियो बे गिनाया खौ खारो होननानै फोथायनाय मोनसे दङ जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो दङ नामा बेफोरबायदि फोथायनाया?
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननिजोंनो जोंनियाबो फ्राय एखेफ्राम नाथाय नोंथां नों नोंथांनिफ्राय आं मोनसे खोथा खोनादों ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो मागो दमासिनि समाव ओ आलुवा माइरंनि फिथा जानाय आं खोनादों नोंथांनि फ्राय नाथाय जोंनि ओनसोलाव मागो दमासिनि समाव ओ माथा माइरंनि बा आलुवा माइरंनि थिख्लि फिथा बा फिथा लावदुम खौ संनाय जाया। सङोब्ला मोनसे फोथायनाय दं खि ओ मागो दमासिनि समाव फिथा लावदुमजायोब्ला बा थिलि फिथा जायोब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमाल जायो होननानै फोथायो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव खालि माइब्रा माइरंनि एनथाब बा सिथाव लारु बेफोरखौल' बानायनाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरखौ फोथायो नामा?
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि फोथायनाया गैया जों खोनानो मोनाखै जे बेफोरबायदि फोथायनायखौ बेनिखायनो गासैनिबो न'खराव लावदुमखौबो बानायो जानांगौ जोंनि न'खराव जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव आरो गुबुन गुबुन फिथा बानायबावो जेरैहाय हासुं फिथा आरो दंबावो मा फिथा होननानै बुङोमोन बेखौ मोसौ थफ्ला फिथा। हा बेफोरखौबो बानायनायखौनो
नंगौ नोंथां। ओ।
दमासिनि समाव माबायदि बोथोर जायोबा माबायदि सारि सोमजियो एसे खमायनानै हो।
औ नोंथां ओ मागो दमासिनि समाव ओ जोंनि ओनसोल बा बयनिबो जायगा बा ओनसोलावहायनो ओ गोजांनाय सोमजियो बा बे समावहाय ओ गोजांनायजों लोगोसे खुवा खुनाय बहुद जायो ओ जेब्ला दिन मागो जायो बैदिनखालि खुवा खुनाय ओ गोजांनाय बुहुद जायो ओ बेखौ आं नुदों नोंथां। आरो नोंथां मोनसे फोथायनाय दंबावो। जोंनि ओनसोलाव माग दाननि सेथि सानखालि सोरांसि सोरांसि समावनो आइजोफोरा
औ
सिखारनानै दुगैयो दुगैनांगौ दुगैयाबोला दुगैनाय समावहाय दाउखा नुयोब्ला दाावमा दाउसा नुयोब्ला खालाय जायो होननानै फोथायो नोंथां नोंथां
अ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि फोथायनाया गैया जोंनि ओनसोलाव माने ओनसोल लायै ओनसोल बेफोरखौ माने आलादा आलादा जानायखौ एसे नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बेबायदिखौ फोथायनाय जाया
औ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब सै नामा?
औ नोंथां दोनथ'नोसै